औ नोंथां
औ नोंथां खोनादोंना?
खोनादों खोनादों
नोंथाङा ओ मा खालामगासिनो दा दा दायो?
दा दाथ' जेबो खालामाखै ओरैनो दंथ'यो। माबाफोरमोन नामा नोंथां?
औ नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन सावरायजागोन ना?
औ मा खोथा नोंथां?
जेनेबा ओ जों जोंनि स सावरायनांगौ बेनोमोन दानाय दुनायनि सायाव आरोना
औ बर'फोरनि सायाव
औ बर'फोरनि दानाय लुनाय
जागोन सावराय जागोन दे नोंथां
औ जेनेबा दानाय लुनायाथ' बर' हारिनि दोरोङारि ओ हारिमुनि दोरोङारि हारिमुजों गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ बर' हारिनि बर' हिनजावफोरनि एंगार हायै मोनसे ओ मा होनो बेखौ दोहोन बर' हिनजावफोरनि ओ नोंथाङा बे दानाय लुनायनि बर'फोरनि दानाय लुनायफोरनि सायावहाय माबाफोर मोनथियोब्ला खोन्थाना होनो हागोन नामा?
ओ बाराथ' एसेग्राब मोजाङै आं दानाय लुनायनि सोमोन्दै बारा मिथिया जाखिनि मिथिगौ बेखौनो एसे फोरमायनानै होनोसै ना मा होनो
औ जागोन दे नोंथां जा नोंथाङा जा मिथियो बेखौनो फोरमायनानै होबानो जाबाय
औ दानाय लुनायाथ' गुबैयै बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मावबोबाय था हायोमोन आथिखालावबो मावो खिन्थु गोदोनि बायदि गासै बो आइजोफोरानो मावनायखौ नुनो मोनला साफा सानैयाल' आथिखालाव दा मावनायखौ नुसै गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोनाय जों नुनो मोनबाय ओ आथिखालाव दानाय लुनाय जेनेबा दानाय लुनाय खामानि मावनायफोरा
औ
गोदोनि आइजोफोरा गावनो ओ जिखौ ओ फ्राय ल जेनेबा जानाय सोलोंनाय आरो बे दानाय-लुनाय दानाय-लुनायफोराव गोनां जानाय मुवाफोर जेरै नांगौ जानाय गासिखौबो गाव गावनो बानायनानै लायोमोन आरो आथिखालाव नाथाय बेफोरखौ बानायनानै लानायखौ गाव गाव आइजोफोरा गाव गाव बानायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जाला गोदोनि बायदि गिबियावनो आइजोफोरा ख नोंखौ एमफौ लाथा एमफौनि फिथो थोबफोरजों लुग्रोरनानै
औ इनदि औ इनदि एमफौ ओ
फिथोबफोरनि बिसिनि फिथोब
जेनेबा मुस्राफ्राव थुननानै लायो मोन आरो गेजेरजों बि नि उनाव
औ
खांनानै बै ओ सोंखांनानै बि खालामनायखौ मा होनगोन ना मा होनो
औ
औ बिदि खालामनानै बिसोरो माने साफा खालामनानै औ गानदै गानदैयाव थननानै जेनेबा साल खुनथायाव
औ
थायाव आलायनानै
आलाय नानै
गाव गावनो गाव गावनि आइजो फ्रा गानो।
औ गाव गावनि दख'ना जोमग्रा औ
ग्रा दिसिना आरो।
औ
ओं ओमफाय नोंथाङा ओ बे जेनेबा जि दानायाव जानाय मोननैस सो आगजुफोरनि मुंफोर बुंनो हागोन नामा?
औ जिउ ओज जि दानायाव गोनां जानाय
गोनां जानाय
आगजुफोरा जाबाय मा होनो गिबियावनो जोङो ओ सालखुन्था सालखुन्थाखौहाय सालखुन्थायाहाय मोनब्रै जायो सा ओ जि दानायाव गोनां जानाय खुन्थाफ्रा ओ बेफोरखौहाय औवानिबो दाननानै लायो
आरो गोबां दङ बेव जि जानायाव गोनां जानाय बेसादफोर ओ जेरै गान्दै ओ हरखा आरो फुथुल नो रासो गनसा बेफोरखौहाय ओ जि दानायाव हाय गासिखौबो नांजोबगौ जायो आरो
जेन्थोरखौबो नांगौ जायो
औ जेन्थोर सोरखि ओ जेन्थोरखौहाय खुन्दुं सानायाव बाहायो आरो
सोरखिखौहाय खुन्दुं सोनानैहाय ओ जों टारजों फाननायावहाय बाहायनाय जायो आरो गान्दै खौहाय गान्दैखौहाय जोङो जि थो जि फानो बे जेनेबा जि दानो थाखाय खुन्दुं खुन्दुं सोङो खुन्दुं सोङो ना बे सोंनाय खुन्दुंखौहाय खो माने बुरजायै थन‌ थो थोरना लानायावहाय ओ बे गान्दैखौहाय बाहायनाय जायो आरो फारसेथिंबो ओ गान्दैया मोननै जायो नालाय फारसेथिंहाय दाखांनाय जिखौ फानदों थाखायबो नांगौ आरो गानदैखौहाय मोननै खामानि बाहायनाय जायो
बिनि उनाव बर'फोरा मा खालामो जि दानाय लुनायाव गाव गावनो आगर एरनाय मोननैसो मुंफोरनि मुं मोनगोन नामा?
बर'फ्रा बर' हिन्जावफ्राथ' गाव गावनि जि दानायावहाय गाव गाव गाननाय जोमनायावहाय गोदोनिफ्रायनो गाव गाव गावनि गाव एरखांना लानाय गोबां आगरफोर दङ ओ फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब दिंखिया दिंखिया बिलाइनि आगर थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार बेफोरबायदि गोबां ओ आगरफोरखौहाय बर' हिनजावफोरा ओ गाव गाननाय जि एबा फास्रा एबा आर'नाइफोरावहाय ओ एरखांनानैहाय ओ एरखांनानैहाय समायना रमायना दानानैहाय गानो आरो
औ बिनि उन
थाङा बिफ फोर आग'रफोरखौ बाहायनायफोरखौ नुदोंना नुवाखै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
आथिखालावबो नुनो मोनो खिन्थु गोदोनि बायदि गोबां खम जाबाय आथिखाल लाव आरो गोबां जि दानायखौ बर' आइजोफ्रा गाव गावनो दानो मोननाय दानाय दानायखौ नु नुनो मोनला
औ
गुबुन हारिनि मानसिफ्रासो मेचिनजों दानायखौ नुनो मोनसै
औ
नोंथाङा ओ आथिखालाव गोदोनि आरो दानि जि दानाय फारागखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जि दानाय फारागआवथ' गोबां सोलायनायखौनो जोङो बुंनो हायो आरोना ओ गोदोनि दिनावहाय जेनेबा साल खुन्था थारफोरजोंहाय जि दानाय जायोमोन आथिखालावथ' जों नायोब्ला गासैबो माने गोनोखोआरि दाजेमफोरजोंहाय जों दानायखौ नुनो मोनसै आरो गोदो गोदोनि दिनाव आखाइजों बानायनाय खुन थिआ सालखुन्थाफोरजों ओ गाव गावनो बानायनानै दायोमोन दानि जुगावथ' ओ गोनो खोआ बानायनाय गोबां मेसिन ओ ओंखारबाय ओ बेफोरजोंनो ओ आथिखालावहाय गाव गाव गाव गाननाय जिफोरखौहाय ओ दासै आरो गोदोनि मुवा बेसाद फोरखौ बाहायनायखौ नु नुनाय जाला होननानै बुंजायो बांसिनानो ओ नोंथाङा दानाय लुनायनि गेजेरजोंहाय बेफार फालांगिया माबायदि सोलियो बेफोरनि सायावहाय बुंनो हागोन नामा?
औ गोदोथ' माने ओ जिखौ माने गाव गाव न'आवसो दानो गाननो थाखाय बांसिन दानाय जायोमोन आरोना आथिखालाव माने ने ओ हाथाय बाजाराव ओ बेफारखौ बांसिन दानायखौ नुनो मोनो आरो गोदोनि बायदि बिदि गाम ओ गो गोदोनि दानाय खान्थिजों दायोबा खिन्थु गोबां समावसो गांसे बे मोन आरो नाथाय आथिखालाव जा आ दाग्रा मेसिनफोर ओंखारबाय बेफोरजों सम खमनि गेजेरावनो
ओ मा खालामनो हायो गोबां गानग्रा जोमग्राखौ
बेनिखायनो मा खालामबाय बेफोर मेसिनखौ लानानै बेजोंनो दानानै माने है गोबां रां खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै उइबिं सेन्टार खालामनानै जि दा ग्रा न' बानायनानै बेफोरबायदि दानानै गोबां रां खामायनो नुनो मोनबाय आरो आथिखालाव बर' आइजोफोरा आरो गाव गावनि गानग्राफोर नंगौ औ आथिखालाव गोबां बर' आइजोफोरा मा खालामो दाना औ गोबां बर' आइजोफोरा माने गाव गावनि गानग्रा जोमग्राखौ बांसिन दानायखौ नुनो मोनला गुबुन हारिनि गानग्रा जोमग्राफोर खौ दानानै मा खालामो फैसाखौ आरजिनानै लायो आरोना गावनि नांगौ जानायखौ सुफुंनो थाखाय
औ नोंथांनिफ्राय फंनैसो खोथा मोनथिना मोननानै गोजोननाय मोनबाय दोनथ'नो दे होमबा नोंथां
औ जागोन दे
औ